खोनादों?
औ ओ आं बे समाव ओ नोंथांखो मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहरबाय नों
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ ओ आं आं बेखौनो रायज्लायनो नागिरदों जे टपिकआ जोंहा जि जों रायज्लायनो नागिरदों बेयो जाबाय खेला दुलानि ओ नोंथांङा आ बाङाय फोरमायनो हागोन नामा दानि जुगाव जेरै- फुटबल जों बलफोरखौ गेलेयो नाथाय गोदोनि दिनफ्राव गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनोमोन बिनिनो सोमोन्दै एसे आं नोंनिफ्राय आ खोनासंनो बा सावरायनो गोसो जादों नोंथाङा दायो बे समखौ लानो हागोन।
औ औ औ नंगौ ओ नंगौ नोंथाङा मोजां बाथ्रा बुंदों जों दायो अब्ला खेला दुलानि फारसे जोङो सावरायलायगोन ओ खेला दुला होनोब्ला जोंनि बर' समाजफ्राव गोदो गोदायनिफ्राय जों आजै आजौनिफ्राय नायोब्ला जोङो नुनो मोनदों ओ बेवहाय जोङो ओ खासिखा गेलेनाय काबादि बिदिफोरथ' जेनेबा खाथिखा काबादिआथ' इन्टारनेसनेल गेम वर्ल्डआवनो गेलेयो जेनेबा ओ अलिम्पिकफोरावबो जों गेलेनायफोरखौ नुनो मोनो। आरो नैबे समाव ना थायबा जोंनि जोंनियावहाय दायो खाथिखा गेलेनाय दायो जोबनो थांबाय बन्द' जादों होनना नाथायबा दायो जोंनियाव दिहुनफिननाया हायोब्ला मोजां जायो स्पनसार खालामनो हायोब्ला आरो लोगोसे बिजोंनो लोगो से जोङो गोबां खेलाफोरखौ नुनो मोनदों। ओ ओ बाथा गेलेनाय ओ फिथौ गेलेनाय बाथाखौ होनो बाथाया जाबाय नोरै बायदि ओ बाथाया ओम गनाव लायो गन लायो बे गनखौ ओरै गारदावना बुंनायबो दोङो गिलिदान बिदि बुङो ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय ओ हायाव हानिफ्राय एर खांनानै खबि हरनाय बेफोरबायदिबो दोङो ओ आरो मोनसे दायो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेग्रा गेम बुङोब्ला बेबायदिनो जोङो बाथा बायदियानो नाथायब्ला बेखौ बिसोरो गेलदान्दा होननानै बुंनाय जायो आरो बिसोरो जोंनि इण्डियावहाय ओमफ्राय ओ लावथिदोंनो बिसोर बिसोरो दै हानिफ्रायनोै बुखोनानै बुख्लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे समावहाय जोङो जेब्ला बे खेलाखौ गेलेयो जोङो बांसिनानो जोङो ओ सामार भेकेसफ्राव जोंङो बिथुफोरखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन बाथाफोर बा काबादिफोर फुटबल बेफोरफोरखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो गोलोम बोथोरनि बन्थ' होयो ला ओ नाथायब्ला नाथायबा गोदो गोदाय जेनेबा जेब्ला माथा बेफोरखौ गेलेयोब्ला बांसिन गोजां बोथोरथिं माने जेब्ला गोरान गोरान रानस्राव जायो थान्दा जायो जेनेबा जे टाइमाव अखा फैया बे टाइमाव हाय दुब्लिफोराव लांदां जायगाफोराव थांनानै जोंनि बर' गामिनि सुबुंफ्रा बेफोरावहाय जोंफ्रा गेलेनायखौ गथ'फोरखौ गेलेनायखौ जोंङो नुयोमोन नाथाय ना नाथाय दानि मुगायावहाय बे गेलेनायखौ जोंनियाव नुनो मोनला नाथायबा जोंनि दायो ओ एसे एनै थांनानै दङ होनोब्ला जोलुर गेलेनाय जोलुर बादायलायनाय आरो ओ लावथि खेला बाहायलायनाय जेरै बुङो होमबा मा होनगोन ओ क्रिकेट बेफोरखौ जों नुनो मोनो क्रिकेट बेडमिन्टन बेफोर बायदिफोरखौ जोंनियाव एसे गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथायब्ला गोदोनि बायदि दिबो जोंनियाव गोदोनि जोंनि एनसेस्टारफोरनि गेमफोरखौहाय जों गेलेनायखौ इसेबां नुनो मोनला। आं इसांखिनि खौनो बुंनानै ओ आजियाव जम'नि गेलेनायख बे नुनो मोनला आरो माने दा बे टाइमाव नोंनो नों होनाय नोंथांनो होनाय जाबाय बे ओ नोंथाङा मा मिथिगौ बेनि फारसे एसे फोरमायना होदो?
हा जों जेब्ला दानि जुगखो नायो जों दोनै फुटबल गेलेनायफोराबो जोंनि गामिफोराव गामि गा गामि सिंफोराव बे फुटबल खेलायाबो खम जालांनो हमबाय जेरैहाय बेफोरो ओ इन्टारनेसनेल गेम बा बुहुम नाङै गेलेग्रा मोनसे खेला दुला जेरै जोलुर फुटबल बर'आवबा जोलुर होनना बुंनाय जायो ओ बेफोर गेमफोरखो ओ बेफोर खेला दुला गेलेनाय। हुखो जों गामि टर फोराव जोङो खम नुयोसै आरो जेहेथ टे आ क्रिकेट होनना बुङो बेफोरबो गेमफोरखौबो खम गेलेनायखो जों नुयोसै आ नाथाय ओ गोदोनि दिनाव नायोमोनब्ला गोबां खेलाफोर दंङमोन जेरैहाय नोंथांङा बुंलांनाय बायदि बाथा गेलेनाय बा फिथौ खासिखा काबादि बेफोरबायदि आरो गोबां सिउ मुंनिबो बेफोर बायदि आ गेमफोर दङमोन आरो बिदिनो गर गेलेनाय जेरै अन थाइफोरजों गेलेनाय बेफोर बायदि गेमफोर दोङौमोन आर आरो बिदिनो मा आ आ आरो बिदिनोम ओ गोबां गेमफोर दोङोमोन बिदिनो आ बेफोर ओ गोबां। गेलेबोनो मोननाय जोंनो बै समफोराव नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नायनो थाङोबा आ बेफोरबायदि फिथौफोरखोबो गेलेनाय मोन नुला आरो बिद दिस काबादि सि खा सिखाफोरखौबो जोंनि बे गामि एरियाब गामि भिटरफोराव जों गेलेनायखो नुलिया नाथाय बेफोरबायदिनो ओ गोबां आ जेरै दोनैहाय गामिफोराव हाबोबा आ खम खमहै खो नु नुयो जेहेतो फुटबल गेलेनायफोरखो आ खमहै नुयो इसां आ गासै समावबो बिद दि गेलेनाय नुआ नाथाय खमै गेलेनाय नुयो फुटबलफोरखौ आरो बिदिनो क्रिकेटफोरखौ नाथाय ओ आग गोलनि जि गेम्प खेला दुलाफोर मोन जेरैहाय फिट देवसिउ काबादि आ बिदिनो ओ खासिखा बेफोरबायदि गेमफोर खेलाफोरा आ गोमालांबाय आ आरो दिनैनि दिनाव बेफोर खेलाफोरखो जोङो गेलेनो नोहाय नुलिया नाथाय जाय खो काबादि होनना बुङो बेखो दोनैनि दिनाव आ गामिफोराव नुवाब्लाबो जोङो ओ बुहुम नांहै गेलेग्रोनि गेलेनाय मोनसे गेम बेबो ओ जों बुहुमाव जों नायनो थाङोब्ला इन्टारनेस सेनेल खेलाफोर जायो बेफोरबायदि काबादिफोरा ओ बिदिनो गोबां बेफोर खेलाफोरा दोनैसिमबो ओ बुहुमनांहै सोलिगासिनो नाथाय बेफोर ओ उन्दै समाव जिफोर खेला दुलाफोरखो गेलेदोंमोन बेफोरखो जों दानि जुगाव जुगाव जों गेलेनायखौ नुलिया आरो ओ रावबो गेलेनोबो गोसो खालामलि लिया मानोना आ बेफोर खेला दुलाखो ओ खेला दुलादों बुंदों जि ओ बेफोर खेला दुला जि काबाद जि बेफोर बादि आ खासिखा बेफोरबायदि फिटौ बेफोर बायदि गेमफोरा खेलाफोरा ओरैनो दसे सम रंजानो थाखाय गेलेनाय खेला दुला जेहेते बे खेला दुलादों जेबो ओ इयुन बेलाव थाखा फैसा हैनायनि बेफोरबायदि राहा लामानि आ खेला दुलाबो नङैलाय आ बहुत गोमालांनो हमबाय होनना आं सानो आ बेसांखिनिखोनो होननानै आं बे समखो नोंनो होदों नोंथाङा मा सानो बिनि ए
औ हबाय होनदों आं बे समाव खेला दुनि फारसे बुंनो सानदों यै खेला दुलला होनोबा जों गेलेनाय होनना बुं बादायलायनायफोरा जोंहा गोबां बुहुमनाङै जानानै दङ आरो दायो जोङो जोंनि दायो बेयावहाय जोंनि गामिफोरावहाय जोङो खेला दुला गेलेनायखौ जोङो बादायलायनायखौ एसे खम नुनो मोन्दों मानि थाखाय होनना बुङोब्ला दायो बुहुमनााङैनो सुबुंफ्रा रि फिजिकेलि गेम गेलेनायखौ जोङो एसे खम नुदों नाथायब्ला जोङो ओ मबाइलनि जुगेदि बा कम्पिउ उटारनि जुगेदि जामबुं बा कम्पिउटारनि जुगिदि जोङो जेनेबा न' सिङाव रुम सिङाव जनानै आसिजों गेलेनानै आसि मेगन दिमागजों बे मोनथामजों गेलेनायखौल' जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो मानसिफ्रा गोबां आ ओ डाइरेक्ट डाइरेक्ट मा होनगोन लाइट लाइभ स्क्रिन भिदिअ लाइभ खालामनानै बो रां खामायनानै जानाय फोरखौ जों नुदों आरो बेफोरखौ नुनानै नो एबा गोबां मानसिफोरा सोलोङो नाथायब्ला बेफोराव मोनसे फोरा गाब्र'नो गोनां जायो माला मानो होनोब्ला बो जाय बेक्तिफ्रा बे खालामनानै जादों बा बेफोरबायदि मावदों बिथांमोननिया बिथांमोननाव माने बिथांमोननि पेरेन्टसफोरनाव माने बिमा बिफाफोरनाव माने रां थाखा फैसा थाखायो जायनि जाउनाव बिथांमोनहा सोलिनो हायो आरो बिदिनो बिथिं एसे एनै मोननायजों पाल्स आरो बिसोरा बिदि गावनि थानायजों बिसोर दाजाबनानै सो बिसोरो लाइफखौ संसारखौ मोजाङै सोलिलाङो आरो गोबां बायदि बायदि आरो बिजनेसफोर मावलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनहा गोबां गुबुननि बेसादफोरखौ एद्स खिथिनानै एडभार्टाइसारि खिथिनानै बे गेम लाइभ स्ट्रिम खालामनायनि गेजेरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनदों नाथायबा जोंनि नैबे गामि ओनसोल फोराव बेफोरबायदि खालामनानै जानायखौ नुनो मोना जेब्ला जोङो फुटबल गेलेयो अब्ला जोंनियाव बेयाव मोजां फेसिलिटिस गैया जोंनियाव मोजां फोरोंग्रा गैया मोजां गेलेग्रा फोथार गैया जायनि जाहोनाव मोजां मोजां एकुपमेन्ट नांगौ जानाय बेसादफोर बेफोर बुस्थु्फोरा गैयिनि जाउनावनो जोंनि मानसिफ्रा देरहानो दावगानो हायाखै बेनि थाखायनो जोंनि उनफिनलांबाय थादों आरो गेलेनायफोरा खम जालांबाय थादों आरो पेरेन्टसफ्राबो इसेबां नोजोर होआ मानो होनबा बेफोर फिउसारखौ नुनो मोनाखै नाथायब्ला गुबुनाव जों नुनो मोनदों अब्ला आं बेसांखिनिखौ बुंनानै नै नोंथांनो खनसेबाव फाथथाय हरबावबाय नोंथाङा मा आरो बुंबावो
औ नंगौ नोंथाङा जि बुंदों बे बे थार आरो नुबोनायहै थार बाथ्रा गावनि मेगनजों नुनानै नुबोनाय आगोलनि जि जितु खेला दुलाफोर बेफोर खेला दुलाफोराव जेबो बिदि गावगावनि आथिङाव गसंनानै थाखा फैसा आरजिनो हानाय खेला दुला नङैलाय बेफोर काबादि बा खासिखा बेफोरबायदि गेमफोरा गोमालांदों जेरैहाय दिनैनि दिनाव जोंनि बिमा बिफाफोरा नायनानै बेफोर खेला दुलाफ्राव गावनि गथ'फोरखौ हेगार हरनो बायो बिदिनो गोबां गथ'फोरा बिदिनो खेला दुला गेलेनायफोरा थालांदों बिनि थाखायनो गोमानो हमदों दिनैनि दिनाव बांसिन बे खेला दुला गेलेनाया गोमालांदों होनना बुङोब्ला मानोना मानसिफोरा फारसे गावनि आथिंजों गसंनो थाखाय बांसिन सोरबाया फरायगासिनो दं आरो सोरबाया बि बिदिनो खामानि दामानि मावनानै जानाय बेफोरबायदि जाबाय बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बेफोर सिगांनि जुगनि खेला दुलाफोरा बा फुटबल बा क्रिकेट बा खासिखा काबादि बेफोरबायदि गासै गेमफोराबो जोंनि गामि सिंफोरावहाय गोमालांनो हमबाय आरो मानसिफोराबो बिदिनो बाग्रा जालांबाय गेलेनो मानोना गासैयावबो बेलेक बेलेक थांखिफोर थायो बेफोर थांखिफोराव होसिनायाव बे खेला दुलाया थालाङो थालांबाय होननानै आं सानो आं बेसेबांखौनो लाय नानै दोनथ'नो सानबाय हामबायसै नोंथां आंजों बे खेला दुलानि सोमोन्दै रायजल्लायनायनि थाखाय
हामबाय होनदों नोंथांखौबो अब्ला बे समाव बेसांखौनो दोनथ'बाय दे
औ दे थेंकिउ हामबायसै